औ मा खालामदों नोंथाङालाय
दा ओरैनो जिरायलाबायनानै दं सिथ्लायाव बारादों एसे बार खै ज ज नालाय एसे
जोंथ' आगोलाव बैसागुनि सोमोन्दै रायज्लायनाया एसे
औ औ
थाला
औ औ
एसे ससे थादों मानसि फैनानै दोनथ'नांलनायबाय जादोंमोन नालाय दा सावरायफिनो नामा नोंथां
सावराय सिनजागानाव ओ
औ
दे खोन्थाफिनदो मामा खोन्थायामोन औ
जोङो गामियावनो जोंनि गामिया गिदिरथारबो नालाय
रंजा बाजा जोङो गामि हलैनो खौसे जानानै रंजा बाजा रंजायो आरो जोङो
औ
आरो बयनिबो न'खराव बोसोर गोदानबाल' खेबसे सोरनिबा न'आवथ' बोसोरसेयाव खेबसेबो थांनाय जायाना।
औ औ
ओम बैसागुआल' थांनाय जायो नालाय सोरनाव ओंखायनो बे समाव बयनावबो हाबो जों न'खरसेबो दोना।
ए
नै बि
हाबजोबनाय जायो
औ औ मागिनायबो जायो आरो जोंङो बेहाय। फ्राय जोंङो
जों लागावथ बांद्राय उ गरिबद्रायबो गैया नालाय
औ औ
बिदिनो नखरसेयाव फासस थिनस हरो आरो जोंनो।
ए
बिदिजोंनो जोंनि मागिनाया माबासो थाङो नोब्बै हाजारसो जादों।
बुरजाथार बिदिबाथ
उ
बामि गाव माबायाव बे गावनि गामियावनो मागिनायाव
ओ बे जायफोर खा सेंग्राफ्रा जायफोर खामायनो गोरों खामायग्रा बिसोरो सोरबा सोरबा अननानै बोसोराव खेबसेल नालाय
औ औ
बिदिनो पास हाजार गाहाम होयो आसशिरबाद लायो।
पास हाजार गाहाम हरो
औ ओमफ्राय सोरबा दुइ हाजार सोरबा तिन हाजार बेफोरबायदि हरो आरो बोसोराव खेबसेल नालाय। आरो जायबा जायै मेरला खामायोना
औ औ
बिसोरबायदिया हरो आरो
माहाजोनथार नामा नोंथांमोननि गामियालाय एसे?
दङ जोंफोरलसो गैया मालाय गो दो गोगोम दंथारो
हो-हो
ओंखायनो बिदियाव खायसे खायसे आसिरबाद लानो होननानै
औ औ
सनमान लायो आरो होनानै
औ आरो नोंथांमोननावनो एसे ग्राब जायोबा आरो आलदा आलादा ग्रुप दंबावो
औ आ आलदा आलदा ग्रुप दंबावो बिसोरनोबो हरो खोमा जोंनि गामिनिफ्राय ग्रुपआ बिदिनो ग्रुप मोनथामसो जायो खोमा ओमफ्राय
ए।
सासे सानैजों जोङो ओंखारा आरो।
औ औ जयै आरोना
औ जयैनो जाजोबो नालाय ओंखाय बयबो मोजां मोनो आरो।
औ बिदिनो जानांगौ दं ओरै बे सासे साफा सानै साफा सानै थांबा गाज्रि
बिदिबा गाज्रि नुयो नालाय ओंखायनो जयै ओंखारनायखाय माबायो आरो आरो जोंना रंजानायाबो आलदा नालाय
औ औ।
जाबख्रिं जथा आरो बे गासिबो दंजोबो ना। जै जों हाबबाथाय गोगोम जाखायो।
औ।
मोजां मोनखायो आरो आरो गान खननानै रंजायो नालाय।
औ।
दस्राफ्राबो रंजाफानोसै आरो ओमफ्राय।
ए ए बे फैसा मागिना मोननायखौ मा खालामो नोंथांमोनालाय?
जायो जोङो।
पार्टि जायो।
औ पार्टि जायो खेबसेनो जाजोब हाया नालाय एसे दोननानै खावफा खावफा जायो आरो जोङो।
ए ए हाब बे नोबैइ हाजार आसि हाजार जानो
जायो।
ए ए।
एकस जन गाहाम पसिस जन गाहाम जायो।
ए।
मानसिफ्राबो।
थेवबाबो बुरजायानो जाहैबाय थेवबाबो आसि नोब्बै हाजार मोननाय।
उम उम। खेबनै जानाय जायो जोङो बिदिनो बैसागु बायनानै जोबनायथाराव खेबसे जाबाय आरो आमथिसुवा जाहां जाहांबा खेसे जाबाय बिदि जानाय जायो आरो जों। बेहाय एसे फुथि लाफिनबावनाय जायो आरो जोङो। रंजाफिनबावनाय जायो माने जोंबा खाल मासिबा जोंबा मा जायो। नेक्स बैसागुखौबा मोनजागोन ना मोनजाया होननानै रंजानाय जायो आरो। जों ज ज।
औ।
मानसिनि भायग' नालाय।
औ बुंनोबो हाया जाहैबाय।
बुंनोबो हाया ओंखायनो।
औ।
बे समाव जोङो बिराद रंजानाय जायो आरो।
ए थिगानो रंजानांगौ बैसागु समाव।
नोंथांमोनहालाय माबायदि रंजायो।
जोंहाबो बिदिनो मागोया नोंथांमोननि बायदियानो। जेनेबा बेयाव मा होनो बोराय बोराय पार्टि बिहामजो पार्टि खुनजु पार्टि बो बिदि ओंखारो आरो ना?
अ मोजाङानो
बोराय बुरि पार्टि ज' जानानै बयनावबो बोसोराव मोनसेल' हाबनाय नालाय बबेबा सममोन बयनावबो हाब उम बयनावबो हाबनाय जायो आरो
आ
एफा एफा न'खर न'खर आगान मोनसै होननानै
उम ओ गोदोफोरो बेबायद दि जायामोन दाना बयबो बुजिलायबाय आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबाय
औ औ
खा गावबा गाव खालसारखौ लाखिनांगौ होननानै बयबो रंजानाय जायो दा
औ दा बयबो रंजा
ओ नोंगौबो नंनायालाय
खालसारखौथ' लाखिथारनांगौथ' जाहैबाय नालाय जेनेबा गाव गावनि कालसारखौ
औ गोमालांनो नागिरनायखौ बोखांफिननांगौ जाहैबाय
औ
दिनो नों आं मोदोम दुंनानै बोखांफिनाबालाय माथोबाव
औ
नङाबा गोदोसोनाय जाबावगोन ना
बिदिनो जालाङो उम
उम बिदि होननानैनो जोङो बिराद गोगोमै रंजायो
उम
देलाय मालाय ओंखारजोबो आरो बयबो
औ अ फ्रग्रामबो जायो होनदों ना बे
औ फग्रामबो जायो
औ
औ प्रग्रामबो जायो प्रग्राम जानाय समावबो बिदिनो गामियाव खाङो आरो फैसाफ्रा खांनानै ओमफ्राय सोरबा सोरबा हानायफ्रा बहायबो बानसलायो
उम
बा माइरं सोरबा बेदर सोरबा
आरदिनो दै सेबा गासिखौबो बानलायलायनाय जायो फैसा खौ रायजोआव खाङो खांनाया अब्लाबो जायहा थाजा दंजायो बिसोरो बानबावो
ए होमबा ओंखाम जानायबो जायो आरोना?
ओ बोथिसे ओंखाम जानाय जायो गेजेराव बोथिसे बोथिसे ओंखाम जानाय जायो
होमबाथ गोग्गोमानो जायो बे फ्रग्रामआ
ओ गोग्गोमैयैनो जायो इन्टारेस्टबो जायो
औ औ
ज' ज' बयबो ओंखारलायनाय नालाय
उम ज ज' बयबो ओंखारलायनाय आरो खेलाबो जायो जाहैबाय जेनेबा प्रग्रामाव बैसागुनि नामै
औ उन्दैफोरनो बिदिनो फिसा - फिसा फ्राइज होबाय।
औ- औ।
इन्टारेस्ट मोनोना गथ'फ्रा बिदि प्राइज मोनोबा।
औ साहस जायो होनबासो।
साहसबो जायो आरो गामिनि खौसेथिया फैयो।
औ -औ।
नङाबाथ' जेनेबा नों आं एना एनि जालायनाय जायो नालाय
उम औ।
ओंखायनो बिदि साननानै जोङो बानायो आरो बानायहैयो।
ओंखाम जाखांबाय नोंथांमोना।
जायाखै जानांसिगोन। दा ओंख्रिया थास' बिबारजों मैथाजों। नोंथाङा जाफेरदोंना जाफेराखै थास' बिबारजों मैथाजोंलाय।
जाबाय गोथाव मोनो मेर्ला जायो दा दाबायदि बोथोराव।
बेओमफ्राय दालिखौ संबाय थानो बानानै फोरला दालि संबा जाबाय थानो बानानै फोरला बाथोन बानायबाय।
ए।
मैथाजों थास' बिबारजों दे होनोमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे दे औ।
दे मालाबा रायलायफिनसै दे होमबा दोनथ'नोसै दे।